ल नोंथां। अ नोंथाङा मा खालामदों?
ओ आङो दङ दे ओरैनो जनानै।
अ नोंथाङा आंनो दसे सम दंब्ला टाइम होना
ओं सम दं दे औ दं दे।
बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि।
औ
ओम बे आयदायानो जादों नाफाम बाथोननि बागै जों सावरायनि।
औ दे जागोन दे।
नाफाम बाथोनखौ जोङो बर'फ्रा मा बानायो। बिनि बागैसो सावरायनो
औ दे।
बिदिब्ला जो जागायनोसै।
दे।
नाफाम बाथोन बानायनो थाखाय जों माने थास नांगौ।
थास दुदालिनिदों।
बिस माने थास गोसोम। माने थास' थास' थ गुबुन थासखौबो होजायो माने गुफुरबाबो होजायो।
ओ गोथाव जानो थाखाय जोङो थास बिसंनि एबा थास दुदालिनि माबा ओ बिखौ
ओम अ गोद थाव जानो थाखाय आरो बे थास गोसोमफोरखौ होयो आरो नाफाम बाथोनाव। मानो होनबा नाफाम बाथोन बानायनो थाखाय माने थास गोसोमखौहाय जोङो लायबाय बा बिदिनो दाम मोनोना। बारिफोराव लामा सामाफोराव थायो बेफोरो मोनो उम नां ख बायदि मोनो। ओरैनो रज गारनायसो जालाय बेफोरो। बेखौहाय लायबाय लायनानै लायनानैहाय हानानै लाबोयो फिसा फिसायैनो।
दों
फिसा फिसा हाना लानानै मोजाङै सुबाय जाहाथे बे थास' फोराव थानाय मैला बा बिदिनो एम्फौ एनलाफोर थायाथों होननानै साफा सुना लानानै माबानाय जायो आरो साफा खालाम सुनानै साफा खालामना लानाय जायो। बिनि उनाव आरो बेखौ सुखांनायनि उनाव आरो ना नाखौहाय जोङो नाया जिबाबो नाबाबो जायो खिनथु ना फिसाया मोजांसिन आरो
औ ना फिसाया बयनिख्रुइ मोजां आरो ना ओं।
गोनांथार नाफाम बाथोनाव आरो गोथावबो जायो ना फिसा
औ ओ थास'
साफा खालामबाय आरो बे फिसानि खिखो जेनोबा बेखौहाय जेनोबा नाफाम बाथोन बानायनायाव बानायखांना जानायनि उनाव बेवहाय जाहाथे गो खा जाया जेनोबा गोथाव जाथों होननानै बिनिखौ जों गारनाय जायो आरो
ओं
बिखौहाय जों गारनाय जायो।
ओं
गारनानैहाय बिदिनो सुबाय मोजाङै मोजाङै सुनानै
सुना लानानै सान्दुंआव फोराननांगौ औ
सानदुङाव मोजाङैनो फोरानबाय आरो बै बिदिनो इमानबो रांख्रेब लायनांया इदिनो ओमफ्राय एसे रानस्रो नांगौ आरो बैहाय बाङाय रानस्रोनांगौ रानस्रोनांगौ माने बाङाइ बुरजायानो राननांगौ थेबाबो ओरैबायदि बिदि खरंद्राय
औ बांद्राय गोरानद्राय जानाङा आरो ना
जानाङा
औ।
बेनि उनाव बेखौ फोरानबाय फोरानखांनायनि उनाव देबाय
औ उवा
फार्स्टआवनो जों नाखौहाय देग्रोबाय उवाल उवालाव उवालाव देबाय आरो जों माने माने जों बर'फोरनि दिं खियावबोे देजायो खिनथु उवालाव बांसिन देयो आरो मोजांसिन जायो। औ। दिंखियावबो देयो देनाया खिनथु
उवालाव देबा मोजांसिन जायो आरो साबसिनसिन जायो आरोना
उवालाव देबाय देखांना नाखौ देखांखांनायनि उनावहाय थासखौबो होफाबाय।
औ नाखो देना लाग्रोनानै थास'खौ दे
औ अ औ नाखौ देखांनायनि उनाव माने देखां मोजाङै देनानै लाबाय नाखौ मिस मिसनो मोजाङै मोजाङै देखांनायनि उनाव ओमफ्राय बे थास'खौ होबाय थास'खौबो बिजोंनो मिलायलांनायबादि ग्रोब जानाय बायदिहाय मोजाङै देग्लिनानै ला बाय
उम।
बिदिनो देग्लिखांनायनि उनाव ओमफ्राय बोखांबाय बे अ बोखांनानैहाय जों बिदिनो बिदिनो नवाव सानद्रि बा दाला सानद्रियावथ नङा दालायाव लाबाय नानै बिदिनो माने गावनि गोसोबादि बहाबा बिदिनो मा होनगोन जोङो नालेंखर लारु बादि खालामनानै दोनो माने बिदि खालामबाय खालामखांनायनि उनावहाय जों एनिफ्राय आरो बे औवा औवा हासुं दानानै लाबोयो जोङो मोजांनो
औ।
औवा हासुं औवा हासुं, औवा हासुङाव दा-औवा हासुंखौ दाननानै ओमफ्राय माने सोनानै दोनबाय आरो बेहाय बेहाय सोनानै दोनबाय। जाहाथे जोङो ओमफ्राय सोनानैहाय जोङो बे औवा हासुनि मोखांखौहाय मोजाङै माने बार हाबैबादि माने
अ।
खाथेनानै दोनबाय आरो जाथे जों एखौ उम से दाननि थाखाय दोनबाय माने
ओं
खाथेनानै से दाननि उनाव जोङो आरामसे खुलिनानै जाजायो।
ओं
से दानि उनाव आरो गोथावबो जायो आरो
औ
से दाननि उनाव आरामसे नों जाजायो से दान खावसेबाबो दोनजागोन। आरो
ओ से दाननिबो बारा दोनजायो जाहाथे इयो बिदिनो मोजाङै सेवलांथों आरो जानायावबो गोथावै मिलौदोयै जालायनाय
एसेनो गोथाव जायो आरो गोथाव बर'फोरनि नाफाम बाथोन होनोबा आरो मा बुंनो आरो
औ
बेफोर मोजां
औ
अ नोंथांमोननिखि बानायनायनि आयदाया बेफोरबायदिनो ना बे
औ औ औ बिदिनो बानायो औ औ जोंनिया बांसिनानो ओं थास' स' बिसंनि एबा थास' दुदालिनि माबाजों बानायनाय जायो आरोना बिसं बिसंजों बानायनाय जायो आरोना औ
सद दुदालिनि बांसिनानो बि दि बानायो आरो बांसिनानो बिदि बानायो खिन्थु गुबुन फोरखौ गुबुन फोराव माबायदि बानायो माने जों बेफोरखौ बारा मोजाङै मिथिङा।
औ
जों खिन्थु जों जोंनि बे बर'फोरनिखौ माने जों मोजां इफोरबायदि बानायो होननानै जों मिथियो आरो।
औ
ना फिसाया बिराद मोजां खिन्थु ना गिदिरनि बो बानाय जायो नाफाम बाथोनखौ ना थायो थेबाबो ना फिसिया बुहुद मोजांसिन आरो।
औ ओ आङो ना गिदिर इदि जाफेरनो मोनाखै दै।
औ, औ ना गिदिरनि मोन मोनबाय आंबो मोननाया माने एमानबो गिदिरनि नङा। बा एसे गिदिरनिफ्राय एसे ओइ माबायाव सिङाव फैनाय आरो
औ
बेफोरबादिया बानायनायखौ नुबाय नुनाया औ गोथाव। जायो आरो नाफाम बाथोना। बिदिनो बानायो आरो औवा हासुङाव दोनबाय बिदिनो दोननानै गोबाव समहालागै बे गोबाव सम माने बिदिनो से दान दोनबाय, दोननानै बिदिनो जायो जों बर'फ्रा नाफाम बाथोन होनबा आरो बर'फ्रालाय आरो बिदिनोसै
जाखायो।
ज्रोम जाखायो जानो आरो जोंनि बर'निबो नालाय बे नाफाम बाथोन
ओं
जों बर'फोरा फ्राय आनो जोङो बर'फोरा नखर नखर बेफोरबायदि गावबा गाव बानायोआनो नाफाम बाथोनखौ।
ओं
बिदिनो गावबा गावनि ओहोम न'खराव बानायो आरो नाफाम बाथोनखौ बानायनोबो एसे इजि मानोना मानो होनोबा जों थास'खौ मोनखायो बिदिनो बारिफोराव जों थास'खौ मेरला मोनखायो।
औ
खोनादों? थां अ नोंथां थास'खौ मोनखायो आरो नाखौबोथ जोङो बिदिनो दाथ' दैज्लांनि टाइम नङा होमबा?
औ नोंगौ, नोंगौ।
बिदि टाइमाव जोङो नाखौ गुरनो थां थाङोबाबो मोनो। माने गुबुन गुबुन जायगायाव मोनाबो जानो हानाय खिन्थु गुबुन गुबुन जायगायाव मोनो आरो बांसिन गुबुन जागाव मोननायफोरा आरो बेफोरबा नाफामखौ इसिबाहि बानायनानै दोनबाय।
ओं खसे बानायनाय जाबाय आरो ना?
खसे बानायनानै दोनबाय गुबुन गुबुन जायगायावथ' बे दा दैज्लां बोथोराव आरो दैबानानि बोथोरजों आरो बुआ ना मोननो। बिनिखायनो नाफाम ब बानायनो हाया हागोन बानायनो बाजाराव मोनगोन नाखौ बायोबा बायनानैहाय लानानै फैयोबा। नाफाम बान गोन।
बांसिनानो जोङो दैमाफोराव गुरना मोनो आरो ना ना
अ ना फिसा फिसाफोरखो ओ दै मानि ना बुङोबाथाय आरो बुंनोनो नाङा नाफाम बाथोना बिराद मोजां जायो आरो नाफाम उम दैमानि नाजों ओं बो गोथाव जायो बिराद दैमानि ना बुंबालाय आरो मा बुंबावनो नोंथां। बिराद गोथाव जायो आरो नाफामा दैमानि नाजोंहाय। थास आरो दा दा आरो बिराद मोनोना थासआ थास दुदालिफोराबोथ न नयैनो थाखा खायो गावबा गाव बारियाव गायनानै लाखायो नङा होमबा। औ बारिफ्राव। थास दुदालियावथ थास दुदालियाबो मोजां जायो नाफामाव बिराद नों थास दुदालि होनाय जायो आरो थास गोसोमाय बियो
औ।
उम जों जेरै बिनि बिबार जाया होमबा थासनि बिबार आथिं थास बेद दर बेबो एव बिनि माबाखौहाय बुगाखौहाय जोङो बु माबा होयो आरो आर माबायाव नाफाम
नाफामाव होनाय जायो आरो ना।
खिन्थु गुफुरखौहाय बांसिनानो होआ जों बर'फ्रा मानो होनोबा जानायावहाय गोथाव। गोथाव मोना मोनासै ओं। बिनि थाखायनो जोङो होनाय जाया आरो।
ओं।
बांसिन जोङो थास गोसोमखौ।
होनाय जायो ओं।
औ। बिदिनो बरफोरनि नाफाम होनबा आरो मा बुंनो। गोथाव आरो। ना जों नोंथाङा जायोना माफाम बाथोनखौ?
औ जायो दे।
औ जानानै माबायदि मोनो नोंथां?
ओ जानायालाय गोथावै गोथावानो मोनो।
अ बिराद गोथा थरना आ दे उम। बा नोंथां टाइमाबो जाबाय। दोनथ'नोसै
ओं समा जाबाय ओं
औ दे समाबो जाबाय नोंथां।
औ